हेल' नो
हेल'
औ नोंथां खोनाबाय ना
औ खोनादों दे नोंथां
औ आं दा नोंथांजों माखासे आबादनि बागै फंनैसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव आङो कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सम होननो हागोन ना
औ हागोन नोंथां खोब माने मोजां नोंथाङा जि आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों थारैनो हागोन नोंथां
औ दा आं गिबिथारावनो नोंथां जेनाखि आबाद मावनाय बेफोरनि आबादनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथांनिफ्राय आं माखासे खोथा मिथिना लाग्रोनि जा जाहाथे आंनि उनाव सोंथिफोरा नोंनावहाय ओंखारहैयो आंसो सोंनो हायो गोदान गोदान बेखायनो आं बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिदों मिथिना‌ लाग्रोनि आबादनि फारसे दे नोंथाङा जागायदों
औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि आबाद दं नङा होमब्ला नोंथां जोंनि जिउखौ खुंनायाव बयनिख्रुइबो माने गोनांसिनथार मोनसे आबादानो जाहैबाय जोंहा माइ आबादखौ लानानै फैजायो नङा होमबानो
नंगौ नोंथां
औ माइ आबादजोंनो नैबे जोंनि जि आसामनि बा नैबे जोंनि जि बर' हारिनि सुबुंफोराबो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंहा माइ आबाद मावनानै संसार खुंबोदों बा संसार जाबोदों
नोंगौ नोंथां
थारैनो जोंहा माइ आबादखौ नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनोसै नङा होनबा नोंथां नोंथाङा जिहेथु आदनि सोमोन्दै सोंबाय थारैनो आं बेखौ नोंथांनो औ फोरमायनो ओ सानबाय बा जोंहा माइ आबाद होननानै बुङो अब्ला बे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा जेब्लानिफ्राय सुबुङा संसार जाबोदों अब्लानिफ्रायनो माने माइ आबाद खौ मावबोदों होननानै जोङो खोनाबोदों आरो नैबे माइ आबादा दिनैसिमबो बे आबादजोंनो सोनारनानै ओ जोंनि जि ओ गासैबो माने हारिनि सुबुंफोरानो बेखौ मावनानै जायो आरो नोङा होमबा औ दा माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बेखौ ओ गुबैयै दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो
औ नोंथां नंगौ
बै आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा गोबां ओ फार्स्ट नङा होमबा गिबिनिफ्राय लानानै जोंहा जोबनायसिम बेखौ ओ माबायदिहाय खालामनाय जायो आं बे खौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायसै
औ नोंथां फोरमायदो
औ ओ जोंहा गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ हानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नों
आरो बै हाखौ जोङो गिबियावनो ओ नायना लानांगोन जे बे हाया माबायदि आरो जेब्लानोखि बे हाया जुदि बाला बाला हा जायो अब्ला जों बेयाव माने माइ आब बादा जानाय नङा बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोङो आबादनि जि हाखौ जों सायख'ग्रोनानै लानांगोन आरो सायख' नै उनाव बेखौ जुदि बे हाया जुदि जे जे हाया जुदि हाब्रु जागोन बे हाब्रु जागोन बायदि हायावसो बे माइ आबादा जोंहा जागोन बेखौ जोङो गिबियावनो नांग्रोगोन औ बिनि थाखाय जोङो हाखौनाय खांनायनि उनाव बे जुदि हाया हाब्रु जागोन बायदिब्ला जों बेखौ गिबियावनो ओ मा खालामनांगोन जों बेखौ हालेवनांगोन।
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो आङो बेखौबो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायखा नो नागिरदों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जेरै ओ मोसौ ना होनबा मोसौ खौ जोङो मोनसे न'खरनि ओ फिसिजाग्रा जुनार महरै जोङो बेखौ फिसिबोदों आरो बै जोङो मोसौजोंनो ओ जोङो हाल एवनानै सुबुं माहारिया संसार बोदोंमोन अब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बेखौ हालेवग्रोना लानांगोन
औ नोंथां
आरो-आरो जोंहा बेयावबो गोबां नेमखान्थि दं नङा होमब्ला गोदो गोदाय जोंहा मा खालामो जाय खौ जोङो हालेवनो थाखाय जोंथ' ओरैनो मिथिनाय बायदिब्ला बा मोननाय बायदिब्ला सिगांनि समावथ' जोंहा जि मंगलबार नङा होमबा मंगलबार समावसो बेखौ माने हालेवग्रोनाय जायोमोन होननानै मिथि
नंगौ नोंथां नंगौ
माने मंगलबाराव हालएवग्रो जेनग्रोयोमोन जायखौ जोङो हालेव जेननायखौ जों खारायनाय होननानै बुङोमोन नोंथां औ बेखौ नांगोलजों जों आरामसे माने हालेवनानै लाग्रोबाय आरो बे खौनो जोङो गिबि खेब हालेवनायखौ जों खारायनाय होननानै बुङो आरो जों बेखौ ओ सान-ओ साननैसो थानानै जों बे खौ सामार होसिगोन बेखौ जों सामार होननाय बुङो। आरो बेनिफ्राय जोङो थामथि खेब जों बेखौ मा खालामनाय जायो जायखौ जोङो बर' होनाय होननानै बुङो बर' होनाय जुदि जायोब्ला बे हाया माने मोनबाय आरो जोंहा माने बेयाव आरामस से मैजों ओ स्लिम खालामनानै बेखौ जों दानिया खोथिया फोनो थाखाय मा खालामगोन जों बेखौ जागायसिगोन।
औ नोंथां।
आरो जोङो खोथियाखौ फोनो थाखायबो ओरैबायदि नेम दं जायखौ जोङो ओ माइ बा खोथियाखौ फोगोन बे माइखौ जोङो ओ गोदो गोदायथ' जोंनिया मा खालामोमोन जोंनिया थुमनानै नङा होमबा थुमनानै बेखौ दैयाव सोमना दोनोमोन होनाय जों खोनायो। बा जों बेफोरबायदि खालामबोयो होननानै मिथिबोदों। आथिखालाव जोंनिया मा खालामो बस्था थाया होनबा जोंहा बै ओ प्लास्टिकनि बस्था बा फाथोनि बस्था बेयाव जोंहा सोनानै बा नांगौ रोखोमनि जेसेबां जागोन बियो माने बे दब्लायाव जोंहा मोनसे दब्लाय दब्लाय फैयो नङा होमबा? नोंथां औ बै दब्लायाव माने बेसेबां जागोन बेखौ नायनानै जोङो ओ मोनसे अनुमान खालामनायनि गेजेरजों बेखौ मा खमनाय जायो सोमनानै फख्रि बा सोरबा फख्रि गैयिफोरा दैमा बा मोनसे हाखर बेफोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो जों बेखौ ओ सोमनो थाखाय जोंनो साननै साननै बा सानथाम जों बेखौ सोमना दोननाय जायो।
नोंथां औ
आरो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ साननै सानथामनि उनाव बोखांनानै जों बेखौ मोनसे मोजां जागायाव बा आराम जायगायाव बेखौ हायाव जों बेखौ लखबनानै दोनगोन आरो लखबनानै दोनखांनायनि उनाव बे बेखौ जों मा खालामगोन औ थास' बिलाइ नोङाब्ला ओ बै थालिरनि बिलाइ बेफोरजों जों आरामनो ओ बिनि सा सा जों खोबनानै दोननाय जायो आरो
औ नोंथां नंगौ
दा बेखौ खोबनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्लानेखि जोङो बै गाजाया जोंना मा जायो बाथा खुगा होनना बुङो। बाथा खुगा जानाय बेफोरबायदि होनो दै इयो बे बाथा खुगा जायोब्ला जों बेख खौ ओ माबासिगोन आरो नोङा होमबा बेख खौ जेब्लानोखि माने साननैसो सानथामनि उनाव बेखौ खोबना दोननाय जायो औ बेख खौ खोबना दोखांनायनि उनाव बै जोंहा फोमोननानै लाखानाय जि खोथिया थिलि बे खोथाया थिलियाव लां नानै जों बेखौ फोहैसिगोन आरो दानिया ओ जोंहा फोनाय समावबो एसे सांग्रां जानानै फोनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां जोङो ओ‌ बोथोरखौ नायनानै फोनांगौ जायो आरो बोथोरा जुदि अखा जुब जुब हायोब्ला बे खोथिया माने मोजां जाया
औ नोंथां नंगौ
खाया जुदि हायाब्ला औ फोखांनायनि उनाव जुदि अखाया मोनाब्ला बे खोथिया माने बिराद मोजां जायो आरो माने फुनोबो मोजां जायो बेयो स्राइज फ्राय फुनायफोराव माने मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो बोथोरखौ नायनानै बै खोथियाफोरखौ ओ फोनो गोनां जायो आरो फोखांनायनि उनाव औ बियो ओ से दानसोनि उनाव जोंहा जि गायनो हानायनि अबस्थायाव बे फै
नंगौ नोंथां नंगौ
अब्ला जोङो बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनाव जि गायनो ओ गोनां जागोन अब्ला जोङो जेसेबांखि माने हाफोर दं बे हाफोरखौ जोङो ओ आरामनो ओ हालेवनानै लाजोबसिगोन आरो बे हालेवनानै लाखांजुबनायनि उनाव जोंहा जेब्ला बेखौ फुनो जागोन अब्ला जोंहा गोदो गोदाय थ' ओ गोदो- गोदायथ' मालाया दङ'मोन जोंहा सावरि जालानाय हुदा दंमोन नङा होमब्ला माइ गायनायनि सावरि खोथिया फुनायनि सावरि नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो मोन लिया आरो आथिखालाव जोंनिया साव ओ सावरि होननाय सोदोबानो गोमानो हमनाय बायदि जालांदों जायनि थाखाय दिनै गोबां ओनसोल ओनसोलावनो बा गोबां जायगायावनो जोंनिया मा हाजिरा नङा होमबा हाजिरासो मावनायखौ नोंथां खौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेफोरबायदिनो औ जोङो ओ बेफोरबायदि
औ नोंथां
फोर जोङो मोजाङै माने हालेवना लानानै जेब्ला गायनायनि स जायो बेखौ फुखांनानै जोङो सान सानसे बा साननै दोननाय जायो आरो सानसे बा साननै दोनोब्ला बे खोथिया माने आरामसे मोनो नङा होमबा मोननानै बेखौ गोमो गोमो जोङो समायनाबो नुयो बिदिनो जोंनि जिखिनि आबादफोर फोथारफोराव जोङो बे माइखौ गायनाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां नंगौ
खांनायनि उनाव जोङो गा माने जोंहा मोनसे बियो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दं जोंहा माइ गायजेननाय होननाबो बुंनाय जायो नङा होमबा जायखौ जोङो गायजेनो बेयावबो बेयावबो जोंहा बायदिसिना माने बेबायदिनो फुजा एसे होनानै जों बेखौ गायग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव बे फोरखौबो खायसे ओनसोलाव फालियो बा खायसे ओनसोलाव फालिया बेफोरबायदि जालांबाय अब्लाबो बे जोंनि माने ट्रेडिसन नाङा होमबा जोंनि बे दोरोङारि सिगां समनिफ्रायनो बे फैबाय थानाय औ बे हिसाबै जोङो बे बेफोरबायदि खालामनानै माइ आबादखौ मावनाय जायो बिनि उनाव जोंहा जेब्लानाखि बेखौ गायखांनायनि उनाव जोंहा आरोबाव जोंहा बिसोरनो मोनसे सोमोन्दो जोङो नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो खोनादोंना नोंथाङा औ बे नांगोल जांग्राखौबो जोंनिया बर' न'खफोरनि गेजेराव बेखौ खुंनाय जायो आरो नांगोल जांख्राया ओरैबायदि मोनसे जाय माने औ जाय माने जोंनिया बेसेबां मानि माने गायखांनायनि उनाव दुखु खस्थ' जारला जों बेखौ बायखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे फोरबो बायदि बेखौ
औ नोंथां
औ जाय खालि जोंहा माबा फुनाय बाइकखौ माने खस्थ'खौ लानानै माने ब से ज'यै जोंहा जायो आरो आरो बेयाव जोङो हाब्रु फुनलायनाय रंज दे अ बेखिनिखौनो औ बेखिनियानो जोंनि माइ आबादनि सोमोन्दै आरो गोबां दंबावो
औ नोंथां औ नंगौ थारैनो दङ औ औ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे जोंनि आयदायाव सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंना
औ नोंथांजों अ जों सावरायनो मोनगोनखौ आसा माने मोजां मोजां आयदाफोर
औ नोंथां औ नोंथां नाजागोन नोंथां थारैनो औ नोंथां
दे अब्ला ना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां